हेलौ औ हेलौ खोनादोंना ओमफ्राय दा जोङो मा टपिकखौ सावरायनो होन सावरायगोन
ओ ओ माबा ओ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों ।
उम। उदा आंनो बिहरलाय । माबा जोङो ओ गाननाय जोमनायनि आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
जायो औ सावरायजायो औ। सावरायजायो औ।
औ।
सावरायजायो दा बिनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? एसेबाबो संद'यै
ओ गाननाय जोमनाय होनोबाथ' जोंना बर' हारि नियाव जोंङो आइजो माहारिया द खना गानो। आरो हौवाफोरा गामसा। दख'नाया जोंना आइजोफोरा गाननाय दखनायानो जाबाय मोननै रोखोमनि अग्रं आरो लांगा।
औ औ।
ओ अग्रं अग्रंखौ जोंना ओ सा सानजा फारसे बिथिंनि साइडनि आइजोफोरा गानोमोनजां गवालपारानिया बे साइडनिया औ ओमफ्राय हौवासाफोरनाथ' बयनियाबबो एखे गामसा ओमफ्राय बिदिनो जोंना दा आथिखालाव अ आर'नाय गस्ला ओंखारदों हौवासाफोरनिया ओमफ्राय आरन आर'नाइ फास्राबो लायो आरो ना हौवाफोराबो लायो हिन्जावफोराबो लायो आमफ्राय जोंना बे दखनाखौ ओ बर' आइजोफोरा गावसोरनो खुन्दुं लुनानै ओ गावसोरनो दायोमोन आरो गावबा गावनि आखाइजों ओ इन्दि लुनानै
दा ओमफ्रायो औ।
औ ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव ओ दानि दानि आइजोफोरा दख'नाखौ गावबा गाव दाला बांसिनानो बायनानै गानो। मिसिंआव दानाय ओं खारबाय नालाय। दानाय दानाय दुखनाय आरो ओ दामाबो एसे बुरजा नालाय। बिनिखायनो आइजोफोरा बांसिनानो मेसिं आव दानायखौ ओ गानो आरो
औ नोंथांमोननिया जायगाया अबेथिं अबे मा डिस्ट्रिकनि नोंथाङाहाय मा?
ओ जोंना बाक्सानि ।
औ औ ओमफफ्राय नोंसिनिथिंहाय दायो न' न'आवहाय दख'ना दागोन ना दाया ओरैनो?
दख'ना जे सोंनानै आरोना आखायजों सो सोंनानै दा
जोंनि बे जोंनि साइडआव बांसिनानो अग्रं दखनाखौसो दानाय जा जायोनो थां ओ लांगा दखनाखौ गोबां आनो दाया ओ बिदिनो हिसान दङ। हिसान दोङोबाबो गासिबबनिबो न'खराव गैजोब जोबा मानो ना। फोरा बांसिनानो बायनासो गानो गावबा गाव आखायजों दानायखौ गानला बिदिनो ओ लांगाखौ बुहुद खमानो दायो अग्रं दख'नाखौ बांसिन दायो आरो न'आव। थाखाय लांगा दखनाखौ बायनानैनो गानो माने खस्थ'बो जायो बेफ दानायाव
खौ हाय न'आव थानायाव गानो आरो ना।
औ न'आव थानायाव गानो गुबुनाव थांबा जोंना लांगाखौ गाननाय जायो लांगाखौ गानो । गाखौ गानो।
औ लांगाखौ गानोना ओरैनोथ' लांगा होनबा नोंसिरनि साइदआवहाय नोंसिरनि जायगायाव बांसिनानो दायाना होमबा।
ओहो बांसिनानो दाया खायफाया दायो।
औ औ गामियावहाय ओरैनो सासेबाबो नामा न'खरसेबाबो
ओहो आङो जों गामियाव बिदि लांगा दानाय नुफेराखै अग्रंखौ बांसिन नानै दायो ओमफ्राय बिदिनो ओ बिहु फालि ओ मोदोम मोदोम हु हुगारनो थाखाय औ बेफोरखौ दायो ओमफ्राय फास्रा आर'नाइ बेफोरखौ दानाय नुयो आरो रेग रेगां। मोनाय। औ
ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा बर'फोरनि मा मा आगरनि सायाव मोनथियो?
ओ बर'फोरनि आगरनि होनब्ला दिंखिया बिजौखौ मिथिगौ ओमफ्राय ओम फारौ मेगन
ओम
ओमफ्राय बि हाजो आग'र हाजो आगरा जोंनिया जोंनि बर'नि गुबै आर'नायाव दङ आरोना एबा बेयाव औ ओमफ्राय
जायो
औ औ आर'नाइ एरनाय जायो ओमफ्राय थाइगिर बिबारबो दंमोनजां ओमफ्राय गोबां बिदिनो दोङ आङो नामखौ गोसोआव गैजोबा
उम उम उम
नोंथाङा मिथिगौ ना
आगरफोरखौ दा आगरफोरखौ एसेबाबो मिथियो बाराबो मिथि आंबो माने नुनायखौ मिथियो आरो जा जोंनिथिंहाय दायो बेखौ
औ नोंसोरनिथिं मा मा आगर गो दानाय जायो नोंथां
जोंनिथिं ओ जोंनिथिं खांख्रिखला ओमफ्राय बैग्रि आगर दायो फारौ मेगन ओमफ्राय दिंखिया आगर ओमफ्राय थायगिर बिबारबो दायो ओमफ्राय मावजि आफा होनो बे मावजि थां
औ आङो बेखौ मिथिया मावजि फिथा थाबायनायनिखो
अ बे जे मावजिया थाबायनानै बिसोरना आगान थाया होमबा दालाय ओ थाबायनानै आगान थालाङा होमबा नों बिदि माउजि आगानखौ नुबाय दा जे थाबायनानै बिसोर दैयाव गानानै बा हाब्रुआव गानानै न'आव गाख होबाय मा दे आगान थायो जे बेखौ नायनानैहाय गोदोनि ओ जे बर' आइजोफोर बिसोरोहाय माने बिथांमोनहा आरो नुनानै माने आगर एरखांनानैहाय बेनि सायावबो दादों जाहैदों बे आगरखौ आरो ना मावजि बि आफाखौबो नायनानै एरदों आरो बेखौबो जोंनिथिं साफा सानै दायो ओमफ्राय बांसिनै ओहम माबाखौ दायो आरो खांख्रिखला आगर दङ ओमफ्राय नाल्बि आगर होनो आर ना नाल्बि आगरा ओरैनो फिसा आरबियो दुलुर दुलुर बैग्रि आगरफोर बायदि जे बैग्रि बिबार थाया होनबा दालाय
औ थायो।
उम बैग्रि बिबारा बे बेखौबो दायो आरो ओमफ्राय ओ ओरै दिंखिया आगरखौ दा जायो औ सिखौ बांसिन भमा भमा आगरबो दायो
मिथिफेरामोन नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय
औ जोंनिथिं एसे दायो आरो न' न' दायो दानो जायो बांसिनानो फ्राय बयबो दायो
गासैनावबो हि हिसान दङना नोंथां?
जोंनियाव बिदिनो न'खराव माने गामिआव आरो आ सातता आतथासो सोआ दङखोमादां जोंनि गामियाव आरो बिदिनो दसथासो थागोन आरो बे गामसाबो दायो नालाय दख' दख'ना माखासे दख'ना दायो ओमफ्राय माखासे गामसा दायो आरो दख'ना हाबाथाय गामसा ओमफ्राय गामसा हाबाथाय दख'ना बिदि दैज्लां समावहाय दा दा समाव आरो बांसिन गामसा दायो बै खुन्दुं गुबैया गाज्रि जायो नालाय अखा हानानै जेनेबा अखा सिबाथाय अखा सारसनबाथाय बे बसनत बेरो नालाय ओंखायनो दख'नाखौ बांसिन दाया आरो दैज्लां जेब्ला मेसें फैयो होमबाथाय दानोसै आरो बिदि ओ
जोंना ओ बिदि बिदिनो दख'ना दा दानायाव एबा गामसा दानायाव बाहायनाय ओ हिसानाव बाहायनायफोर नि ओ मुंफोरखौ मिथिजोबो ना नोंथाङा
आङो माखासे मोनथिगौ थ' माबखौबा बावनो हागौ आं
औ आंबो बारा मिथिया बिदिनो औवाजों बानायनाय बारलेब ओमफ्राय माखु ओमफ्राय बे आथिंआव गाग्रा जोंनिथिं हखाला होनो नोंसोरनिथिं मा होनो नोंथां
अ आथिं गाग्रााया बे महर सिखारग्राखौ होनदों दा बेखौ गर गरखा बुङो गरखा जोंनिथिं गरखा बुङो खोनादोंना
खोनादों नोंथां ओमफ्राय रासोखौ रासोआनो होनो ना नोंथां
औ रासोखौ रासोआनो होनो औ खोनादों खोनादों
नोबो बाहायो नो नोखौ नोंसोरना मा होनो ना नोआनो होनखायो।
बि नोखौनो होनो औ। नोखौनो होनो जोंना दा ओरैनो। खौहाय बेबायदि गोदोथ' एसे सिगाङाव आरो आखायजों खनोमोन बै गुफुर खालारनि नो। गैया होमबा गुफुर गाबनि। खुन्दुं गल गल। थ'ना होमबा। बिदिखौ खन दा बांसिनानो मानसि दाथ' मानि थाब जानायखौ नायोना। गुसुं समखौ नायो। ओंखायनो बिदिखौहाय बाहायला आरो जे बाजारावहाय रेडिमेद फैबाय नालाय नोआ। ओं। माने बानायखानाय आरो बे। खौहायसो बायनानै। जोंना बेयावसो महर थिखाङो आरो खायो आगर खायथाजोंहाय खायो डाइरेक्टलि खायो आरो दा बिदि। ओमफ्राय नों बिंथिं मा बाहायो ओरैनो बै माबा। दानियाव अग्रं दख'ना दानायाव मा नोखौ बाहायो?
जोंना औ माने हाथायनि बायना लाबनानै आखाइजोंनो महर होग्रोयो। माने आ औ आथिंजों गा ख्लायलाय माबालाय खालामनो थाखाय।
औ औ।
उम बिदिनो दायो आरो औ।
औ उम जोंनिथिं दा फ्राय बेखौ बाहायला डायरेक्ट रेडिमेड बाजाराव मोनायखौ बाहायो आरो। बो जायो आरो नो फ्राबो माने ज'आ ओमफ्राय ओरैनोथ' बै। माबानिया जयो नालाय। ओमफ्राय महर। गानायावबो स्रा स्रा जायो माखुफ्रा था मोजाङै स्र' स्र' थाङो आरो बेबायदि उम
सान्द दाफेरबायना?
दानायालाय दायो ओरैनो दख'नाफोरखौहाय
औ रोंगौ होनबा दानो
एसेे रोंगौ अ अ बिदिनो स सोलोंलाबायनानै एसे ओन्दैयाव गोदो एसे एनै सम मोनलाबायनायाव सोलोंदों आरो ओमफ्राय दाथ' दानाय जायाखै सिगांफ्रन दायोमोन अब्लाबो आङो आगरखौहाय दानो माने बारा रोङा आर रो ओरैनो जास्ट बे सिम्पोल माथाया दख'ना माथाया आं माने बै बोनाया बि दिखौल' रोंगौ आं बांसिन ओमफ्राय गामसाफोरखौ ओम्मे आगरखौ सोंनानै महर बोखांनायाव आगरखौ स सोंनांगौ आरो गोरोंफोरनाव ओमफ्राय बिमाफोरनाव सोङो ओमफाय बिसोर खोन्थायो आरो होमबाथाय रोङो
औ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंना दोनथ'नसै औ दे ।